नोंथां औ नों नोंथाङा मा खालामबाय दं नोंथां
औ नोंथाङा आं दा सान्दि ओरैनो दंथ
औ नोंथाङा ओ सम दङ नामा नोंथां
औ दङ औ हागोन
औ ओ नोंथांनियाव ओ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनियाव मोननैसो आयदा सो थांनो ना नोंथां ओ बरफ फोरा ओ जानाय लोंनाय संना खावनायावथ' जोबोद आखा फाखा। बर' आइजोफोरा ओ। बेनि बादाव ओ बर'फोरनि मैगं मा-मा मेगं ओ गोथाव। जायो खिलु। खहाबथावना जायो बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। औ जेरै जोंनि बर'फोराथ' गोबां दोरोङारि ओंख्रि। फोर दङ नङा हबा नोंथां जायखौ जोंनि बर'। फोराल' संनानै जायो। औ अजिद। गोबां ओंख्रिफोर दङ जोंनि बर'फोराल' जानाय जेरै- ओ जोङो। गुबैयै जोङो अनलाजों दाउ बै अनलाजों दाउ ओंख्रिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगारहायै मोनसे जोबोर खहाबथाव ओंख्रि। बेखौ जोङो। औ गुबैयै। जोंनि बर' आ ओ आइजोफोरखौल' जोंनि बर' माहारियाल' जोंनि बर' सुबुंफोरखौल' जों जानायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो गोदोनि। फ्रायनो बे ओंख्रिया ओ गोदोनिफ्रायनो बे ओंख्रिया ओ-ओ गोदो। ओ आबै-आबौ आजै-आजौ समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे ओंख्रिया ओ बिदिनो जोङो बेखौ जोंनि बर'नि मोनसे जोबोर गोथाव ओंख्रि होननानै जों साननानै लाबोदों। आरो ओ बेखौ जोङो जोंनि न'ख न'खर-न'खर बायदिफोराव जों संनानै जानायल' नङा बायदि फोरबो फालिथायफोरावबो जोङो बेखौ ओ संनानै होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ अनलाजों दाउल' नङा जेरै सबायजों साम'। अ बेबो जोंनि जोबोर मोनसे ओ खहाबथाव ओंख्रि जोंनि बर'नि। ओ जायखौ जों जोंनि बर'फोरखौल' जायो होननानै जों। गुबैयै मोनथिनो मोनो। ओ बिद बिदिनो बे सबायजों साम' ओंख्रिखौबो जोंनि बर'फोरा जानानै जोबोर मोजां मोनो। बेबो जोंनि बर' हारिनि एंगार हायै मोनसे खहाबथाव ओंख्रि ओ बिग साम ओ जों सबाय ओंख्रिया जेरै- जों ओ साम' बायदिफोरखौ जोङो साम' खांख्राइ ना आरि बायदि ओ हमनानै ना गुरनानै जाग्राखा जोंनि ओ बर'आइजो एबा जोंनि बर' माहारिया नङा होमबा नों नोंथां बिदिनो जोङो बै साम'खौहाय ओ जोङो जोंनि ओ बर'फोरखौल' जोङो बर' गुबुन हारिखौबो जायो होननानै खोनानो मोन्दों नाथाय जोङो सबाय ओंख्रिजों बे साम'खौ खारै ओंख्रि सबाइ खारै ओ साम' ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो बर'फोरखौल' जोङो ओ आंनि खोनानाय बायदिब्ला बर'फोरखौल' जायो होननानै आं मिथिनो मोन्दों आरो ओं ओ बिदिनो ओ बेबो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रै। आरो ओ जो नारजिजों अमा ओ बेबोथ' ओ जोबोर गोथाव जोंनि बर'फोरा ओ जानाय। जोंनि बर'फोरखौल' जायो होननानै जों बेखौबो मोनथिनो मोनो नङा बे नारजिजों अमा ओंख्रियाबो ओ जोबोर गोथाव जोंनि बर' हारिनि मोनसे खहाबथाव। ओंख्रै आरो ओ बेफोरनि अनगायैबो दंबावो जोंनि बर'फोरा ओ जानाय जेरै- ओ मुलि हारिनि मैगंफोर हाग्रा बंग्रायाव खाबथिंनानै मोननाय। ओ जेरै- खि फि बेन्दों मानि मुनि ओहेलायस सि ओ मानजिया ओ जारि बिलाइ बायदिफोरा ओ जोङो बेफोरखौ बर' आइजो फोरखौ ओ हाग्रा बंग्रा बायदि बिदि ओ लामा सेरफोराव जोङो नागिरलाबायनानै जानाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो जेरै थास'नि ए ओ थास'निखौथ' जोङो थास' बिफांनिफ्राय जोङो थास' आइ थिं ओ आरो थास'नि बिदि ओ बिलाइ थास' बिथ'राय थास' बिबार थास' बेदर बायदिफोरखौनो जों जाजोबो नङा होमबा नों थां। औ बेफोर खौबो जोङो जोंनि बर'फोरा ओ जोंनि उम गुबै जाग्रा आदार होननानै ओ गुबै ओंख्रि होनानै जोङो साननानै लायो बेखौ जोङो ना बेदर ओ जोंनि न'आव फिसिनाय दाउ बायदिफोरजों जों संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो गोबां ओ गोथाव गोथाव ओंख्रिफोर संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो आं दानि ओ बावैसो आङो ओ एसे सिगाङावसो बुंना होदोंमोन जेरै- मुलि हारिनि ओंख्रिफोर ओ हाग्रा बंग्रायाव खाबथिंनानै मोननाय। ओ बैफोर मैगंफोरखौबो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ न'आव फिसिनाय दाउ आरो अमा बेदर ओ आरो ना आरिफोरजों संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। आरो बैफोर ओम बेफोराव दंबावो जे ओ बेफोरनिनो खायफा ओंख्रिया गो खै ओ खायफा ओंख्रिया गोखा आरो खायफा ओ बेयाव ओ बिदिनो ओ जोबोर गोथाव गोथाव ओ जोबोर बिदिनो गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि ओ खहाबनाय ओंख्रि दङ बेयाव ओ बे बेफोरखौ जोङो जयै जोंनि बैसागु बे खुंथायाव जों जि बैसागु फोरबो फालियो। बैयाव जोङो गोखा गोखै गोखै मैगं संनानै जानायनि जोंहा मोनसे नेमखान्थि दङ। बेयाव जोङो बे खौ बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। नोंथां ओ बै ओ बै ओ फोरबोआवहाय जोङो बे गोखा गोखै संनानै जानाय बैफोर मुलि हारिनि मैगंफोरखौ जोङो संनानै जानायखौबो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौल' जोङो जायो होननानै जोङो मिथि सिनाय मोननाय जादों नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो ओ गोबां रोखोमनि मोजां-मोजां ओ ओंख्रिफोर आरो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनाय जोंनि देहानि थाखाय थाखाय जोबोर मोजां-मोजां ओंख्रिफोरखौ जोङो जोंनि ओ बर'फोरखौ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो ओ बेजों लोगोसे जोंनि ओ ओ बर' ओ आइजोफोरा जे ब साम' एंखावरि गांजेमा खांख्राइ बायदि गुरनानै हमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबो जोंनि देहानि थाखाय खायफा-खायफा ओ बेरामाव मोजां होननानै जों मिथिनो मोन्दों। साम' बायदिफोरखौ जों मे गुबगनफोरनि थाखाय मोजां होननानै मोनथिदों। माखासे मोनदों खांख्रायाबो ओ जोंनि देहानि थाखाय मोजां बिदिनो ओ जोङो गुबुन गुबुन बेराम बायदि फोरावबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होननानै जोङो फोरावबो जोंनि देहानि थाखाय मोजां होनना मिथि मोनदों बेफोरखौ बिदिनो जोबोर ओ जोङो जेरै अनला खारै सबायाइ खारै बायदि संनानै जायो होननानै बुंदों। औ बै खारै खारदैफोरखौबो जोङो जोंनि न'निफ्रायनो जोंनि आइजोफोरा गावसोरनो ओ न'खर न'खर बिदि बानायनानै खारदै बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होन होनबा नोंथां औ नोंथांमोननि ओ ओनसोलावबो बा नोंथांमोननि गामिफोरावबो बिदिनो जोंनि ओ जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाया बिदिनो सै सोलिलाङो नामा नोंथां?
औ। सोलियो नोंथां नोंथांनि बुंनाय बायदिनो सोलियो।
बिदिब्ला नोंथांनाव मोनसे सोंथि जोंनि बर' फोरा जे बै ओ खारदै ओख्रि ओ संनानै जायो बै खारदै ओंख्रिखौ ओ संनानै जानो अब्लाथाय जों खारदैखौ जोंनि न'खर न'खर बानायनानै लायो ओ बै बानायनानै लानाय बे खारदैखौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदि बानायनानै जायोब्ला नोंथाङा बे खारदैखौ माबायदिहाय बानायो बिनि सोमोन्दै मिथिगौब्ला एसे बुंनानै होदो नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ खारदै ओंख्रि संनायखौथ' जोङो ओ आगोल आजै आजौ आबै आबौ समनि फिथाइनो मोनथिनो मोनबोदों आरो जों उन्दै समनिफ्रायनो दाबो सोलिगासिनो। ओ बर'नि ओंख्रियाव खारै नङाबो थ' खहाबथावना ओख्रि जाया नङाहोमबा नोंथां?
औ नंगौ औ।
बिदिनो जोङो ओ गावबा गाव न'आव बिदि ओ थालिर बिफां गैयाबाबो गुबुनफोरनियाव जोङो आगोलनिफ्रायनो आदि दानबोननाय आदि ओ बिदि जिरबोननायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां। ओ
औ नंगौ।
बिदिनो गुबुन हारिफोरनियावबो ओ बर'फोरा बिदि खारै ओ जिरनानै ओ जोङो आदि सावनानै लाबोनखौ जोङो दासिमबो नुगासिनो।
औ नंगौ
बिखौ जोङो खारै खौ जोङो मादो मादो बानायनो हायो बुङोब्ला जोङो ओ बिदि बेसर नाखांना दोननाय बिदि नाखांना दोननाय बेसरनि जोङो बिनि जाबोरजोंबो बानायनो हायो। आरो अमित्रु बि बिफांजोंबो जोङो खारैखौ बानायनो हायो बि बि से साबसिन थालिरनि खारिया जायो आथिया थालिरनि बिफाङा बयनि फिथाइबो मोजांसिन गोबाबसिन जायो होन्ना जोङो मिथिनाय जायो मोननाय जायो औ जोङो खारै जिरनोबा जोङो थालिरिर बिफांखौ जोङो थालिरिरनि जेनेबा बिफांखौ जोङो थबस्र थबस्र' गुसुं गुसुं दानस'ना लानांगौ जेन बेखौ रोगानानै रोगानाय समाव खहसिन जायो लान्दां बिदिनो साफा मोजां लानदां जागोन। जोङो दिदोम सान्दुं नांनाय जायगायाव जोङो खारैखौ जिरना लानांगौ। लांनानै
औ
बिायदिफोरा बिदिनो ज' ज' जिरायनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो गोबा गोबा ओ सिंखावना लानानै गोबा गोबा जिरनानै बिथांमोना रिमनला गुवार गुवार खालामनानै बिथांमोनहा सान्दुं नांनाय बायदि गोबा गोबा लामा होयो बिखौ बेलथाय बेलथाय होयो बिनि न'ख नायै बिदि सानै खानथाम बिदि बेलथा बेलथाय होनानै जेब्ला बियो रानो अब्ला बेखौ बर' बुथुमनानै मोजां जागा नायनानै बेखौ खलथा बानायनानै संस थांनानै जागा खौ गुवार बानायनानै लिरनानै जोङो स्लिम बानायना लानाय जायो। जाहाथे हाफोरा बिजों मिलाया
औ
बेखौ बुथुमनानै जोङो सावो बे लिरनाय साफा जागायाव बेखौ सावनानै जेब्ला बियो हांगार जानानै जेब्ला बियो हांगार जानानै गथायबो बियो गासै खारायानो बिदि जिरनाय थालिर फस्लायानो रानजोबबा बियो हांगार जाजोब बा बेखौ जोङो ओ एसेल' जायो नङा होमबा गासै खामजोबबा ओ बेखौ जोङो दै साबस्रि साबस्रि बेखौ ओ जोङो आखाइजों ओ मिलायनाय जायो एसे साबस्रिलाय आरो बेसे गुलायलाय बिदि खालामनाय जायो। जेब्ला बियो आमथा जायो अ ल्बा बियो ओ बेखौ मोनसे आइजेंआव दिहुन बिदिम जागायाव बेखौ दोननाय जायो। ओ भैयामफोरावबो जोङो सोना दोननो हायो बेखौ गोबां समनि थाखायबो दोननाय बियो ओ सेवनाय बिदि गाज्रि जानाय थांनाय मुवा बेसाद नङा बियो। गोबाव सम दोननानैबाबो बि खौ दिदोमै जाजायो नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो खारै ओ मैगं होनो ओंख्रियाव होनो जोङो ओ नांगौबा बेखौ जोङो गिबियावनो मोनसे ओ आइजेेंआव जोङो बियो सोरखिनो हानाय आइजेंआव जोङो दोननांगोन बेखौ ओ दोननानै बिखौ जोङो फिलाखाफोरावबो सरजायो। ओ फिलाखाफोराव गब्लं गब्लं बिदि बिदि ओंखारलांनाय मोनसे गुदुं थायोना बेहाय बेखौ आरामसे बेखौ नादेमला नादेमला खालामनानै बेखौ खारै खारै बिदि हांगारखौ होनांगौ बिगाबखौ होनानै बिनि सिङाव मोनसे आइजें जेन बियो गलांनायाव होबथानानै बिनि मोनसे सिङाव गामला एबा गोबां आइजें होजायो होनानै सायाव दै होनानै बेखौ रोसि बिदैखौ दिहुननाय जायो दिहुननानैखौ गोबां समनि थाखाय बेखौ खनसेनो सरनानै बेखौ बथल बथल सोना दोननायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिदिदों जायाबाबो बेखौ सरब्रबनानै बिदि दिहुनब्रबनानैबाबो जोङो संनायखौ नुनो मोनो
औ
नोंथांनि जागायावबो बिदिनो नोंथां नोंथां लाहाबो बिदिनो जि खारै बानायफेरबायना नोंथां फोरमायना होदो नोंथाङा बे एसे
औ बानायहरबाय नोंथाङा बुंलांनाय बायदि